हेलौ
औ खोनादों। नोंथांनिसिम
औ नोंथांनि
मा खालामो मोजाङै खोनायाखै हेलौ
आङो दायोथ' ओरैनो दङ। खोनयाखै नोंथां?
खोनाबाय खोनाबाय।
औ खोनादों नोंथां।
दायो नोङो फ्रि नामा?
ओं।
दायो फ्रियो नामा अ फ्रिब्ला -फ्रिबा मोनसे मोनसे बाथ्रासोंनि
औ सोंनो हागोन दे नोंथां।
सोंनो हागोन।
औ नोंथां सोंनो हागोन।
नोंथाङा आलुखौ मा बोथोराव गायो आरो बेखौ माबोरै माबोरै मायाव बाहायो? आरो मा समाव जोङो बुरो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा?
आं थ' थ' बां ओमफ्राय मोजां मिथिया नाथाय फंनैसो खिन्थारनोसै नोंथांनो आं । नोंथां खोनादोना खोनायाखै हेलौ नोंथां ।
खौनो खिथा लांनो हागोन दा ।
आङो जेखौ मिथियो बेखौ बेखौनो फंसै नोंथांनि खिन्थालांनो सानबाय । दा खिन्थालांनोसै आरो आलुखौ द' जोङो मि सें बोथोरावसो गायनाय जायो
औ ।
बि मिसिं सें बोथोरावहाय हायाबो बांद्राय गिसि जाया आरो बांद्राय गोरानद्रायबो जाया बेबायदियाव गायनाय जायो आरो आलुखौ । आलुखौ माने मोजां जाङै जोलै दोननाय आलुखौ माने मोजाङै गाजा बेरो गोरोनानै लानाय जायो माने
गायनो थाखाय ।
औ गायनो थाखाय ।
औ ।
ओमफ्राय मोजाङै गाजा थारमाने एसे एनै गाजा बेरबानो बेखौ थारमाने गायनो थाखाय जाबाय होननानै माने गायनो थाखाय लाखानाय हायावहाय बेखौ गायहैनाय जायो आरो माबानानै सिन बोना आलुखौ लारि लारियै होलांनानै औ औ लाखानाय हायाव माने फोमोननानै मोजाङै
औ ।
ओमफ्राय बिदिनो लारि लारियै होलांनाय जायो ओमफ्राय हाखौ नांगोल बोनानै आरोना माजों बोयो नोंनि खोथासैबि हाखौ लाइननै फारियै बोलांनाय आरो ।
औ ।
ओमफफ्राय बेयावहाय लारि लारियै आलुखौ होलांनाय जायो मोनसे मोनसेयै गाज्रि बेरखानाय आलुखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो हाखौहाय खोबनानै होनाय जायो आरो नङाबा हानि सायाव जों जिगाबबो खोबना होनो हायो
औ
ओमफफ्राय बिदिनो सोरबाखौबो सोरबाखौबो आरो गावबा गाव टेकनिकजों बाहायो आरो मानसि
औ आलुखौ जे खोना होनायबो नुयो बेखौ मा समाव खोनाय जायो
खोबहोनायनि उनावहाय बे आलुआथ' खिलिगोन ना साननै सानथाम नि उनाव खिलिनो हागौ नङाबा एसे गोबाव टाइमबो लानो हागौ बिनि उनावहाय आलुआ एसे गोलाव गोलाव जायोबा जोङो बिनि जाहाथे बेदरफोरा मोजाङै थांनो हाथों होननानै बे गाहायथिंथ' बांदाय थांनो हायाना हाया गोरा जाबा बिनिखायनो बिनि सायावनो जोङो हाखौ बिनि सारियावहाय मोजाङै खोना होनोनाय जायो आरो बिनि उनाव आलुआ मास मोननै मोन थामसे थायो नामा माने बुरजा बुरजासिमाव आं बांद्राय बेखौ क्लियारलि मिथिया आरोना
बेखौ बुरनो जाबाय होननानै जों बोरै सिनायो
बेखौ बुरनो जाबाय होननानै जोङो बे आलुआ राबा एसे बिलाइआ माबा जायो रानाय जे ओमफ्राय आ बि बिबार बारोना बिबार बारनाय मानि माने बुरनो जाजासिमाव माने आलुआाहाय बिफांआ माने रानलाङो आरो बेना प्राय माने रानना जोबगानो नङाबा एसे थागोद थाजायावबो माबायो आजिखालिथ दानि जुगनि गिदिर गिदिर खालामनोबो हायोमोन दसेनोथ' नंङा माने
औ
दाथ' हाया हासार गैला नालाय बिनिफाय जों मुलि होनानै मोजां माबा बुहुननो हायो आरो ना मोजां बेदर थांहोनो हायो जेब्ला माबायो अब्ला जों बुरनो हायो आलुखौ
औ बुरनानै जों बुरखांनाय आलुखौ माबायदि दोनो
बुरखांनाय आलुखौ जोंङो बुरनानै लाजोबनानै जों मोनसे मोजां गोरान जायगाफ्राव मानसिफ्राथ बैसां खालामनाबो दोनो अबसे गोजौफोराव सोरबा बस्थाफ्राव सो सोनानै दोननाय जायो आरो सोरबा उम हायाव बो गुवारै खामनानै दोनो आरोना
अ बेयाव माबाफोर मुलि होनाय जायो नामा गायनाय समाव
ओं दाथ' दानि जुगावथ' माखासे मानसिफोरखौ मुलि होनायबो नुनो मोन नो खायसेबा होआ आरो जोंनि गाङलियाफ्रा नाथाय बेफारिफ्रा बांसिनानो आजिखालि मुलि होनायखौसो नुनो मोनो
समनि थाखाय दोननानैबो जानो हायोना
हायो आलुखौ गोबाव समनि थाखाय जोंङो बोस बोसोरसे मानि दोननानै जानो हायो जेरैबायदि बोसोरसेनि उनाव गायफिननाय माने मेसेंसो माने दैलांखो दोननो हायो दैलांसै इदि
औ
मोजांङै दोनोबा थायो माने गेसावफोरखौ मोजांङै बासिनानै दोननांगोन नोंथा आ आरो माखासे बेफोरनि थावफोरखो दोननायबा गासि लुफ्रा गो बाव जोरनाय नंङा मा
बेजोंनो सेवफा लांजोबनो हागौ माखासे। एसे मोजां आलुफ्रा बो
औ जों जोलैनि थाखाय बेखौहाय दोनफिनो ना आरो बायनानै लाबोयो?
बेफोरखौ बास
मोजाङै खोनायासै। हेल'
हायो
खोनायाखै नेटवर्कआनो मोजाङै नाङाखैदां ओंखायनो।
नोंथाङा
सो मोगोन नामा?
खोनायाखैनो ट्रक प्रब्लेम नामा नोंना? औ दायो खोनाबाय दायो खोनाबाय औ खोनाबाय। बुंलाय।
औ नोंथांखौ बुंदोंमोन आंनो नोंथाङाबो बे आलुनिनो सोमोन्दै मोजाङै मिथिबागो खोमा फंनै बुंनो हागोन नामा बुंदोंमोन आङोव
आलुनि सोमोन्दै जानाय जानायनि सोमोन्दै ना?
बुंदो आङो बुरनायनिखौ फंनैसो बुंनानै होबायना।
औ
माबायदि जोङो गायनानै मोनो बेखौ। मोनजायो बे खौ नोंथाङा जानायनि बागै बुंदोंआरो आलुखौ मा मायाव बाहायगोन? जानायाव मा मा मेगंजों जों
औ जागोन दे। आलुखौ आलु होनब जों जेरावबो होनानै जानो हा होयो ना बेदरफोरावबो। बेखौ गथा गथा हानानै होनानै जानाय जायो। आरो ओरैनो गोजाबो जहल जायो बेखौ। जों फाजाबो जानो हायो बाथोनबो जानो हायो फुंनि समाव बेफोरखौ रुनानै जोङो बाथोनबो जानाय जायो आलुखौ आलुआ माने जेजोंबो मिलायनाय मोनसे। मैगं बेखौ जों जेरावबो होनानै जानो हायो जेरै बेदरफ्राव जहल ओंख्रि बे बाथोन फुंनि थाखाय भाजा बेफोर बायदि गोबां जि जोंबो मिलायो आलुआ बे गायनानै लानाय दा जों गोबाव सम औ
आलुजोंनो स
मा बुंदों
माखासे
खानायासो
बानो रस गैया होननाय बायदि ओंख्रिया नोंथाङा खोनाया खि नामा
मोजाङै खोनाफैयाखै नोंनि बुंनायखौ। औ खोनादों। मायबाफोर मिथिनो लुबैनाय दंबायो नामा सोंनो हा सोंनो हागोन।
नोंथाङा बिनि बागैनो माखासे मा मा मैगंजों जों आलुखौ मा माजों बाहायनो हायो बेफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा जोङो दा जों माजों माजों जायो माने आलुखौ
आलुख' आलु खथ' जोङो बाथोन जाहैयो फाजा जायो ओरै बिदिनो गाव गोजायो जहल जायो बिनि अनगायैबो जोङो अमा बेदर औ। अमा बेदर ब्रयलार बेफोरावबो होना जा दायो जेरै मैगं होनबा जोङो। सबाय बिमाजोंबो जायो भिन्दिजोंबो जायो। बिनि उनाव सयाबिनफोरजोंबो जायो। मथरफोरजोंबो बुटफोरजोंबो एवनानै जानाय जायो।
औ।
आरो गोबां मैगं दं। एयावनो माने गासैयाव बो होनानै जानो हानाय मोनसे मैगं होननानै बुंनो हायो।
औ औ। माने गासिबजोंबो मिलायो आरोना।
औ जेजोंबो। जेजोंबो मिलायो आलुआ। जों बेखौ नारजि ओंख्रिफोरावल' होनाय जाया। नारजि दोलोफोराव।
ओ औ। खायसेखौ माथो नारजि दोलोआवबो आलु फिथर होनाय नुनो मोनो। माने खोनानो मोनदों आरो।
अ आङो नुफेराखै नारजि दोलो खारै ओंख्रि लाफा खारै फाथो खारै इदिफोराव होनायखौ नुफेराखै नोंथांमोननिथिंजाय होयोदां।
औ जानो हागौ नोंथां जोंनिथिं माने आङो होनाय नुदों । दों सोरबा खायसे खायसे सुबुंखौ आरोना। माने अमा बेदर मेजेम बायदि बिदि मोनजायो गथा गथानो।
अ आलुखौ?
औ आलुखौबो बेदर बायदि मोनजायोनो थां
औ औ औ।
माने ओरैबायदि आरोना आलु बेदरनि सुवादखौबो माने खालामनो हायो आरो माने।
औ बिदिब्लाथ' बियो जेरावबो होजायो होननानै नै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा।
गोरोन्थि जाया नोंथां गासियावबो सलियो। जाया आलुआ। माने मुंदां गानो होनजायो आरो ना आलु गैआ बानो बेेर' रज गैया होननाय बायदि
दाथ' आमथिसुवाना नोंथांमोनथिं बोथोरा माबायदि
दाथ' बोथोरा जोंनिथिं माने फ्रायानो सिरिस थायो आरोना दानि बोथोरावथ' आमसुवानि बोथोरावथ' जोङो हाल एवनो मोना माइ गायनो मोना खोथिया मोना माने ओरैनो आरामै थानांग आरो सानथामखौ जोङो फालिनांगौ माने
सानथामसिम
ओं सानथामसिम फालियो आरो औ बिनि उनावहाय गायनाय फुनाय जाफिनो
माइ गायनाय फुनायखौल' मावाना ओरैनो बेलेग खामानिखौबो मावा उथिसुवाबाथाय
आमतिसुवाव माने बेलेग बेलेगफोरखौ माने मानसिफ्रा खायसेबा मावो खायसेबा मावा आर ना मानिनाय मानि थायो सोरबा नाथाय खदाल फोरखौ सिखाफोरखौ बारा माबानो हाल माने खदाल जावहैनो बेफोरबायदि मोना आरो माने
औ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय बेफोर
औ गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोन दिननिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बियो। मोनसे मुंदांखा फोरबो बायदि आरो अ नोंथां होनबा दोनथ'नो हासिगोन नामा
औ जागोन दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थांनिसिमबो गोजोनाय थाबाय।
औ दे बिदिबा।
औ